हेलौ नोंथां
औ
अ नोंथाङा खोनादों ना अ अ
औ
अ मा खालामदो नोंथाङालाय?
अ आङो ओरैनो दं र' नोंथां जिरायनानै नोंलाय?
औ आंबो दङ ओरैनो जिरायनानै
अ
ओमफ्राय नोंथाङा कल खालामनायनि ओ लोंथ'वाखै नोंथां।
अ आंबो लोंथाखै र' लोंखाखै र' नोंथां
औ औ
मा होनो नोंथाङा? यावसो रायलायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा माने रायज्लायनो हागोन नामा दा
औ हागोन दे नोंथां।
अ आं नोंथांजों माने दानाय बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दैसो रायलायनो होनना हरदोंमोन आरो बे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय उम नोंथाङा ओ ओ खोनादोंना नोंथां मोजाङैनो अ अ नोंथाङा माबा बुंनो हागोन ना बर'फोरनि माने दानाय लुनायनि बागै एस एसे गुवारै फोरमायना होनो जेनेबा दानाय लुनायाव मा? मा माने माबा बाहायो बर'फोरा
औ हागोन नोंथां औ खोनादोंना औ दानाय लुनाय होननानै औ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे जोंनि बे मोनसे ट्रेडिसनेल खालसार बे जोंनि दानाय लुनायाबो जोंनि मोनसे हारिनि सिनायथि नङा होमबा नोंथां बयबो गावब गाव हारियानो गावब गाव बयहा नो दानाय लुनायनि गान्नाय जोमनायनि बयहाबो सिनायथि दङ ओम जोंनावबो बिदिनो दानाय लुनाया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दं आ दो लानानै दा दानि मुगा मालिय दासिं सोलियो बिद दिनो गोनि समाव होनना बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो बयबो न'खर न'खर जि दानाय बेखौ जों नुनो मोनोमोन माने बयबो गाव गावनो गावनि आखाइजोंनो दानानै जेरै दख'ना गामसा फालि बेफोर फोरबायदिखौ जों बांसिनानो न'आवनो दानानै लायोमोन जेरै गोजां बोथोर थोनि थाखाय ओ उल जि जोमनाय बे गुदुं जिया बेखौबो जों बांसिन न' न'आवनो गाव गावनि आख आखायजोंनो आगर एरनानै ओ बायदि गाबनि बेफोरबायदि दायोमोन आरो
ओ ओ
औ ओ खोनानो मोनो माने ओ गोदोनि समाव जोङो माखासे खुन्दुंफोरखो जोङो माखासे बिफां लाइफां बा ओ बिबार बिलाइ बि गुर दंफांनि बिगुर बेफोरबायदिजों जोङो माखासे खुन्दुंखौ जोङो गाबहोयोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो बेफोरजोंनो जोङो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै माखासे बिदिनो आरो आगरफोरखौबो जोङो एर खाङोमोन जोङो बिदिनो बिबार बिलाइफोरखौ नायनानै
ओम
जेरै दिंखिया आगर हाजो आगर फारौ मेगन गन बैग्रि बिबार ओ बिदिनो गोबां गो खोमनि बेफोरखौ जोङो एरनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालनि मुगायाव अ सोलायबोबाय नङा ओमबा नोंथां ओ माने बिदि जों न' न'आव दानाय बहुद माने खम नुबोबाय आरो मानो होनबा समनिबो आंखाल जाबोबाय बिदिनो
आरो दानिया माने बा माबालाबो रावाबो समबो गै गैनायाथ' गैला दानिया माने गासिबो बो एसे थाब जानायखो नायोना गासिबो
औ नंगौ नं
आरो दाथ' ज जेनेबा मिचटिन हिसानाबो मेचिन बायदि फैबायना त' बिफोराव बारा खस त' गैया जाहैबाय ओमफ्राय आगराबो जेनेबा एरखाना थानाय जेनेबा इयावनि माबाबा बानो जाबाय बायदि त' आगोलनासो बिराद कस्त' मोना
औ ओरैनो ओमबा दा नोंथांमोननि ओन सोलजों बिदि जि दानाया दङना गैया बा दायो ना दाला आरो
दायो बुहुद कम दायो आरोना आगोलो माने बांसिन नान दायोमोन जेनेबा
औ।
बे ए जेनेबा जि माइ हाखांनायनि उननिफ्रायनो गासिबो न'खर न'खर जि सोङोमोन लामा लामा जि सोंनाय नुयोमोन इदिनो खुन्दुं थुननाय नुयोमोन दाथ' नुबांलानो नसे ननैयाल'सो माने बिदि दानाय नुयो आरो बांसिनानो दानाय नुलादे दाना जोंहा न'आवबो आगोलसो बिराद दायोमोन ओमफ्राय दा बुहुद खम जाबाय दा दालानो होनजायो
औ समनि आंखाल जालांबाय नङा मोनथां माने ओह
ओ गोदोहाय जोङो उम
जि दानानैबाबो माखासे आइजोफोरा बेफार फालांगि खालामोमोन न'आवनो दानानै
ओं दाबो खालामो खालामनाया थेवब्लाबो उम माने गोबां मानि खम नुबाय आरो अ आगोलनि बांसिन माबायोमोन दायोमोन
औ
उम
खुन्दुुंआ मा मा रोखोमनि दङ नोंथाङा एसे
खुन्दुंखौथ' आङो आं बिदि बारा मोजाङै मिथिजोबा नोंथां
औ।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
उम
हेलौ
गोबां रोखोमनियानो दङ ओ आंबो आरो फाखुवा दं आरो उल खुन्दुं दं बेफोरदिनो रोङो आरो
औ मा होनो माथानिखौ जोङो बे खुन्दुंखौ जोङो मै होनानै दानाय जायो गिबआव नो जोङो माइदि हो नाथाय बे खुन्दुंखौ जों माय ओंखामखौ आरो माने माइरंखौ ओंखाम बायदि एसे दोलो दोलो संनानै लाग्रोनाय जायो बा सोरबा बायदिया आटा बा मैदा मैदाजों मैदाखौ दैयाव गलायनानै सोमोन होननानै बुंदों माने आं नुनाय बायदि बा आरो जोंनि ओनसोलाव बा जोंहा न'आव माब्लाबा दायोब्ला बेबायदि खालामो माइरंखौ ओंखाम बायदि दोलो दोलो संनानै बेवहाय खुन्दुंखौ ओरै दसेसे सोमब्र नानै आखाइजों नाग्लियो आरो बेनि उनावहाय मो दान्दायाव बेखौ गासिखौबो सोनानै लारि लारियो बिदिनो सान्दुुंआव दास्रि दास्रि फोराननाय जायो माने बे दास्रिनायनि जाहोना जाहैबाय बेयाव ओंखाम सिथाबना थानायखौ जाहाथे मोजाङै गायो सानायाव जेबो उसुबिदा जाया बेनि थाखाय दास्रि दास्रि
उम आरो खुन्दुकआो जयोना नंङा होमबा उम ओंखामफोरा सिथाबनानै थालांबाथाय मदि होनो
खोनयासै आं नोंथां
माने माइदि होनायाव मा होनो बे ओंखामफोर सिथाबना थालांबा बे खुन्दुं सानायाव जेनेबा जवा होमबा खुन्दुंङा
औ नोंथांनिया एसे नांथाबाय थाबाय नेटनि प्रब्लेम जाबाय
अ नेटआथ' नांदों मानोबा बिदि जादोंबा दाख्लैनिफ्राय
दे
नेटनि प्रब्लेम जाग्रा जादों जोंनिथिं माने दा नै अखा हाबाय थायो ना ओं बोथोरा जेनेबा माबा जागासिनो अखा दसेनो अखा हालाय सान्दुं दुंलाय जागासिनो ना थ नेटआबो माने एसे बिथांमोना जाबानो नांनो नागिरा मोजाङै उ औ
औ
नोंथाङा मालाबा हिसान दाफेरबाय नामा बिदि
औ दानायाथ' आं आङो सिगांफोर एसे एनै दायोमोन ओमफ्राय दा थ' माने न'आव दायो गेजेर गेजेर थेवब्लाबो आं दानाय जाया आरो नोंथां माखासे माने खामानियाव आं बेस्थ' थायो बेखायनो जि दानाय खामानियाव माने ओ टाइम मोना ना जायो आरो औ हायोब्ला हायोब्ला ओ जों न'आवनो जेब्लानो सम मोनो जोङो जिखौ बयबो गाव गावनो दा लानांगौ नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ। माने मा होनो दानि बायनाय बायनाय जेनेबा दख'नाफोरनि माबाफोरा गाब जेनेबा ओ खुन्दुंफोराबो जेनेबा बे मेसिनावसो दानाय जायो नालाय थ' एसेबां मोजां नङा आरो ना दानि दख'नाफोरखौ नाय बिलाय आरो आगोलनि बे दानायफोरखौ
औ
माने बेलेग जाखायो आरो कुवालिटिफ्रा एसेबां आलदा जायो ओं दाना मेसिनाव दानाय नालाय गोबा जायो आरो एसेयावनो एसे दह'लाबायो दख'नाफोरा
औ थाबनो गाज्रि जानायनि सुबिदा थायो
उ आरो गाननायावबो बो बारा एथबां जेनेबा मोजां थाया माने मोजां नुवा आरो ना बारा
औ
दाबो थेवबो खायसेफोरा मा होनो क'क्राझार साइद थिं बिराद दानानै गानसोयो मानसिफोरा बाट जोंनिखि एसे खमानो गानो दाना दानायखौहाय। आरो बांद्रायबो फैसा फैसा लायोना बे मा माथानि दख'नाफोराहाय बिदि दानाय दख'नाफोरा ओमफ्राय मेसििनाव दानायफोरखौ एसे खम माबायावनो खम बेसेनावनो मोनो ना थ मानसिफोराबो बांसिन बिदिनो बाहायो आरो दाना मेसिनाव दानायखौनो।
हायोब्ला जोङो समखौ दिहुननो हायोब्ला जुदि ओ जोङो ओ मा होनो निजेनो गाव-गावनो न'आवनो दानो जुजिनांगौ आरो माने दानो नांगौ। औ आंनि म
ओ-ओं। मानो होनबा बेबो जोंनि मोनसे माने ट्रेडिसनावनो गोलैयोना। उम थ' बिदिनो मा होनो सानसे ओ
दे बुंलाय नोंथाङा।
मा होनदों माज- बिदिनो माने जोंनि बेबो दानाय लुनायाबो माने ओ जोंनि मोनसे ट्रेडिसन ना थ' बिदिनो जेने बा बेयो गोमालांनो हमबाय आरो बिदि होननानै आरो उनावथ' गोमालांसिगोनानो। माने दा नेक्स् उननि जेनेरेसन फोरा बे मा होनो बेफोरखौ सिनायनायानो नङा माखौ सोरखि होनो माखौ हिसान होनो। बेखौ सिनायनायानो नंला उम।
औन।
औ-औ-औ-औ दे नोंथांजों राय लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय।
औ दे।